औ
हेलौ
औ
खोनाबाय दा
औ औ खोनादों
मा खालामदों
औ नै जाखांनानै दसे जिरायनानै दं ओरैनो
मा ओंख्रि जाखो
ओंख्रिया जोंना आलुजों दाउमोन
गोथावआनोमोन माथो
औ नोंलाय माथो खालामगासिनो
नानै जिरायनानै दङ
अ मा ओंख्रि जाखो नोंस्रा
ओंख्रिया जोंना जोगोनारजों सयाबिनसोमोन
औ जोगोनारा न'निनो नामा नोंसाना।
औ न'निनो
औ ओरैनो जोगोनारखौ माबायदि गायनाय जायो
जोगोनारखौ बेगर गोमोननि गोमोन फिथाइनि बेगरखौ दोनबाय बेखौ हायाव हा जावग्लिनानै थुनानै होबानो बिफां रजबोबाय बेनिफ्राय खें लुना होनांगौ मानला होनो थाखाय
बे बेथ बे जोगोनारा हायाव मानलाग्रा आरो सां आव मानलाग्रा थायो नामा
आलादा थायो
माबे मोनसेया गोथावसिन जायो हानिया ना साङाव मानलाग्राया गोथावसिन जायो।
गोथावाथ मोननैबो एखेयानो मोनो आंथ
औ गोदै गैयाबा मोजां मोनथाराआङो जानो जोगोनारखौ
औ खायफा खायफा गोदैया खम जायो।
गोदै खमबाथाय सिनि सिनि होना। जायो आंङो ओंख्रियावनो
उम आंहालाय बांद्राय गोदैखौ जानोसो सुखुवा
नो गोदै नांथारगौ ओरैनो दासान्दि मा खालामगासिनो
खालामनाया जेबोथ खालामाखै नआवनो थाथयो ओरैनो
आंस सानदोंमोन एबार ओ सानदोंमोन एबार मास्टार डिग्रि खालामनो होननानै। माबा एदमिसन। नि प्रसेसफोरा बोरै जायोथाय नों मिथियो नामा।
मिथिनाया मिथियो एसे एनैखौलाय मिथियो।
माबोरै खालामनांगौ।
मास्टार दिडिग्रियाव एडमिसन लानो थाखाय नों गिबियावनो एन्ट्रेन्स एक्जाम होग्रोनांगोन। बाहाय। पास जाबानो मोनगोन आरोना।
औ मारकफोरा। मार्कआ माबायदि जायो ना मार्क माबा जाया बेहाय।
मार्कआ खाटब हिसाबै लाबोयो।
आलदा आलदा। जाबाय थायो होमबाना बोसोराव बोसोर। मास्टार डिग्रिया। बोसोरबैसो जायो करसा।
बोसोरनै। बोसोरनैयाव मोनसे बोसोर मोनसेयाव मोननै सेमिस्टार। फार्स्ट सेमिस्टार सेकेणड सेमिस्टार आरो बै बोसोर मोनसेयाव थार्ड। पर्ट बिदि जाहैबाय।
बेखौथ ग्रेजुवेसन पास जाखांना लानो हायोना।
औ ग्रेजुवेसन पास। खालामग्रोनानै एप्लाइ जाबाथाय एन्ट्रेन्सनि एप्लाइ जाबाथाय एप्लाइ खालायदो ओमफ्राय एन्ट्रेन्सखौ होदो। बेनि उनाव। जेब्ला बे एन्ट्रेन्सनि रिजाल्टआ ओंखारगोन ओमफ्राय बाहाय मेरिट लिस्टआव। टुवाइस जाय जाय नाम्बारा फैदों बिसोर एडमिसन लाहैबानो जाबाय। मोनबाय बिदि।
आफायट ग्रेजुसन। बेसेबां मार्क मोनथारनांगौ जेनेबा एम ए एप्लाइ खालामनो थाखाय?
बिदिनिथ' जेबो फिक्स होनाय गैया खोमा।
आं खोनादों माने फिफटिफाइभ थाथारनांगौ आरो फिफ्टि पारसेन्ट माबायाव डिग्रियाव। बेखौनो नंगौना नङा सानगासिनोमोन आं।
फिफटि फिफ्टिफाइभ औ बेफोरनो औ बेफोरनो मोनो फिफ्टि फिफ्टिफाइभआनो बेगल' थानाङा आरो। क्लियारल' जाजोबनाय जानांगौ। उम
एसे कनफिउसबो जागासिनो आङो मास्टार दिडिग्रि खालामनो ना बिएड खालामनो। बिदिनो गोनो गोथो जागासिनो आरो। माखौ खालामनो औ मा खालामनाया साबसिन जागोनथाय?
नोंनिया जुदि ग्रेजुवेसननि मार्कआ मोजांबा नों मास्टार दिडिग्रिखौनो खालामनो हागोन।
औ औ
आरो मार्कफोरा एसे खमबा नों बिएद फोरखौनो ला।
औ मास्टार दिडिग्रियाव एडमिसन फिसफोरा बेसेबांसो जायोथाय?
एडमिसन फिसआ बब ओ इनकाम सारटिफिकेट गोनांफोरनिया खमावनो जायो। इनकाम गैयिनिया टेन थार्टिन के बेसिबांसो थाङो खोमा।
अ अ
बबे इउनिभारसिटियाव लानो सानदों नोंथाङालाय?
साननायाथ' बिदिनो एन्ट्रेन्स होना नायग्रोनोसै माबेयाव मोनोथाय।
जेराव मोनो बाहायनो लागोन होमबाना?
औ ओरैनो मास्टार दिडिग्रि पास जाखांनायनि उनाव जोङो मा खालामनो हायो?
मास्टार दिग्रि फास्ट जाखांबा नोङो नेट एक्जाम होनो हागोन। नेदाव नेट पास जायोबा नों पिओइस डिबो खालायनो हासिगोन।
औ
ओमफ्राय माबाथ' कलेजनि प्रफेसार बा एसिसटेन्ट प्रफेसार जानो थाखायथ' नेट क्लियार खालामथारनांगोन ना?
औ नेट नांथारगौ दाना।
अ फाय मास्टार दिडिग्रि खालामखांनायनि उनाव बिएद लाफिननो हागोन ना हाया? हेलौ हेलौ
औ हेलौ ओम गुजुदों।
अ मास्टार दिडिग्रि खालामखांनायनि उनाव बि एद कर्स लाफिननो हागोन हाया होनना सोंदोंमोन आं?
अ हायो लानो।
अ मास्टार दिग्रि खालामखांनायनि उनाव कर बेखौ बिएद लायोबाथाय बोसोरबैसो लानांगोन जों बि एद खौ?
बि एडआ बोसोरनैयानो जायो खोमा आंबो बेखौ बारा मोजां मिथिया।
बोसोरनैयानोना?
औ बोसोरनैयानो।
बि एड नि थाखायबोथ' एन्ट्रेन्स होनांगोन? ना?
औ। एन्ट्रेन्स नांगोन बाहायबो एन्ट्रेन्सआव पास जाबासो मोनगोन।
अ अ।
बि एदआव प्राइभेटाव एडमिसनफोरखौनो लानोनो हानो नागिरा जोबोद बुरजा बुरजा ना।
औ गभमेन्टआवबासो एसे खम जायोना बेबो।
खम जाहैयो। गभमेन्टआवबो मोननोनो थांबाङा माथो।
अ एसे कमपिटिसनफोरा बारा जाबायना दाना।
जौ कम्पिटिसना हाय जाबाय।
गोदोसो बेफोरखौ लानायखौनो खोनाबोयामोन नाथाय दा गासैबो बि एडल' नागिरसै माथो।
औ औ। सिगां समाव लायानोमोन बांसिनानो।
औ।
ग्रेजुवेसन जानायफोरानो जबफोरखौबो मोनलाबायोमोन ना? टिचारफोरखौबो फो
दासो एदमिसनखौनो जेरावबो मोनो नागिरला काटपफोरानो बिराद हाइ हाइ थांनो नागिरथारो।
हाय हाय थां औ औ।
ओरैनो दासान्दि नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आंबो दा मास्टार डिग्रि कमप्लिट खालामनानै दंथ'यो न'आवनो।
अ। एबारलाय माथो खालामो सानदों?
आंबो एबार बि एड खौनो लानो सानदोंमोन। नेटबो हो नेट एक्जामखौबो होनायगोन
औ औ।
ए नेट एक्जामालाय अबाव जायो?
नेटआ गुवाहाटीयाव जायो। गुवाहाटी बेलेग बेलेग सेन्टारबो दं। औ
अ गुवाहाटियावबो गरम बोथोराव थांनो बिराद खस्थ'थार जाथारो।
खस्थ' जायो औ।
गर'मानो बांद्राय ना टाउन एरिया नालाय।
औ जायगायाबो लेथ्रा मोनथारो आं गुवाहाटीयाव थांनोनो।
टाउनखौ एसेबो फोसाबथारा गुवाटीखौ।
उम
आरो ट्राफिक जामनि थाखायनो बिराद बानायबो मोनथारो आं दाना।
उम गारि मथरफ्रा बांनायनिफ्राय बांदों। ट्रेक जाला‌बायग्रा जाबाय बेखायनो न'खर गंसेयावनो गारिफ्रानो बयनावबो थाजोबो साथाम दंबा साथामनावबो।
सासे मानसिनावनो गंनै गंथाम थायोना।
औ
सासेयानो गारि गंसे गंसे सालायबाय थायो। एखायनो ट्राफिकआ बांद्राय जायो टाउनाव।
पलुसनफोराबो बांसिन जाबाय।
औ दे होमबा नोंथां उनाव रायलायनोसै ना?
औ जागोन दे नोंथां दे।